औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ उम माबा बिजिफोर नामा नोङो?
बिजि नङा फ्रियावनो दं।
जि नङा अ' ओरैनो दङ दा?
ओ
दायो होनबा जोङो मिथिंगानि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन ने?
औ सावरायजागोन दे औ मिथिंगा बिदिब ब्ला नोंथाङानो सावरायनायखौ आवगायग्रोदो नामा नोंथांनिफ्राय।
औ ओरैनो जोङो मि-मि ओं मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जिउ गोनां आ रो जिउ गैयि गासैबो मुवा जिराद एम्फौ एनलायानो होन जिब जुनादानो होन बिफां लाइफ फां दैमा दैसा औ अन्थाइफोर बे गासैखौबो ओरैनो जोङो मिथिंगायारि बा मिथिंगा होननानै बुंनो हायो आरो। दा बेबायदियावहाय ओं मानसिनि जिउ खुंनायावहाय मिथिंगाया माबायदि हेफाजाब होबोदों? बेखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायदो।
मानसिनि जिउ खुंनायावथ' मिथिंगाया जोंखौ मैखोमैनो हेफाजाब होयो। जेरैहाय मानसिनि जिउ खुंनायाव मानसियाथ' न' लुनानै थानांगौ जायोना आरो बे न' लुनायाव जों नांगौ खिनि बा माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो जेरैहाय औवा औवा खौबोथ' न' लुनायाव नांगौ जायोना औवा। दंफां दंफां लाइफां दंफां लाइफां माने जेरै जायोना थिं दोनो
औ औ
बेनो
खुन्था गायसननो आरि
औ खुन्था गायसन नो आरो औवानिफ्राय जोङो सान्द्रि संग्राय बायदिसिना हेबनानै जों नांगौ खामानियाव बाहायनो हायो आरो मि मिथिंगाया जोंखौ दंफां लाइफांफ्रा हां लानायाव हगारनायाव हेफाजाब खालामो
औ औ।
जों थांना थानो हायाना
थांनानै थानो हाया औ।
ओम थोसे हिफाजाब
गोबां।
जों मानसिक माहारिखौ बि आरो।
ओम आरो बायदिनो बिफां लाइफाङा ओरैजाय कार्बन डाइ अक्साइद गेस हगारसिगोन आरो मानसियाबो अक्सिजेन गेसाव हगारसिगोन सरि ओ कार्न डाय अक्साइड बिफां लाइफाङा अक्सि अक्षिजेन हगारोना बे हगारनायखौनो जोङो लासिगोनलाय आरो जों हग हगारनायखौ बिफां लाइफाङा लासिगोनलाय आरो ना ओम बेबायदिनो जोङो मिथिंगायावहाय ओं सोनारलायनाय जायो।
ओं आरो जों मिथिंगानि फ्रायनो नांगौ बा मिथिंगा बेनिफ्राय जों ओेरै बिफां लाइफांफोरनि फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बेफोरखौ थांनानै जानानै एबा देहाखौ गोगोबा थाजिम लाखिनो हायो जेरै बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों। फिथाइ सामथायाइ मोनोना जेरै खान्थाल फिथाइ कमला गय' बायदि सिना
ओ।
फोरखौ जोङो जा बा। लाबोनानै जों। थांनानै थानो हायोबा माबा मोनसे देहा आखिनो हायो आरो बेल' नङा
औ औ। बेनिफ्राय जोंङो प्रटिन भिटामिन मोननो हायो आरो
औ टेन मोननो हायो औ
आरो बिनि अन गायैबो जोंङो मिथिंगानिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनोना जेरैहाय बिफां लाइ फांफोरनिफ्राय मुलि बानाया होमबा बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बानायोना मिथिंगायाव मोननाय बेफोर ओंखायनो दा जिखिनि मुलि बानायो। औ आरो ओरैजाय हायानो होन दैयानो होन बेफोर गैयाब्लाथाय माने जोंङो थांनानै थानो हाया नालाय जों साम फ्रामबो थांना थानायावहाय बेफोरखौ गोनांथार जायो दैफोरखौहाय उम
सुबुंनि जिउ दै नङाब्लानो मानसिया बा जिब जुनारा थांनानै थानो हाया आरो। थिग बे रोखोमनि मिथिंगायाव मोनसेया बा सासेया गुबुन सासेनि माबाया सोनारलायनानै थानाय जायो।
औ आरो ओमफाय जोंङो औ फुंनि सोरांजानो सो-सोरांनायनिफ्रायनो मोनाजासिम जोंङो जेखे मुवा बेसाद बाहाया मानो गासैबो जोंङो मिथिंगानिनिफ्रायनो मोननानैनो दिहुनजानाय मुवा बेसादफोर आरो।
औ औ औ
जेरैहाय जोंङो ओ टुथपेस्ट बाहायो थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय दो दोख्लाफोर बाहायो।
औ
बिनि अनगायैबो गरमफ्राव जोंङो फांखा आरि बाहायो बेफोर गासैखौबो जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो इनडाइरेक्टलि माने खेंसालियै मोननो हायो आरोना। उम दा बेबायदियावहाय मिथिंगानि मा मा गोथां मुवानिफ्राय मा मा दिहुननाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
मिथिंगानि
जेरैहाय ओं औवाफोरनिफ्राय मा दिहुननाय जायो?
औवाफोरनिफ्रायथ' ओरै जोंहा बर'नि दामुं बा दामजु सिफुंबो बानाय थायोना औवानिफ्रायनो सिफुं बानायो जेरै संग्राय सान्द्रि खादा बायदिसि सिना हेबनानै जोङो
औ
नांगौखिनि खामानियाव हायो आरो औवानि गिसिब गोलोम बोथोर समावथ' जोंहा गिसिब सिबनांगौ जायोना? ओमफ्राय कारेन्टफोर गैया बा दंफां साहायाव जिरायनानै जों गिसिब सिबनानै देहाखौ सुग्लाय होनो हायो बे आरो आरो मिथिंगानिफ्राय जोङो मैगं थाइगं जानाय आदार बायदि बुथुमनानै लानो हायो उम दैज्लां बोथोर सफैब्ला जों माइ गायो माइ गायनानै जों बे जानाय आदारखौ बोसोरसेनि थाखाय थोजासे बुथुमनानै लानो हायो आरो बे माइखौबो जों मिथिंगा फ्रायनो मोननो हायो नालाय बे आरो
आरो बे जेनेबा जोंनियाहाय माने थोंजोङै मोननाय सम्फद होननानै बुंजागोन आरो बेखौहाय ना? दडाइरेक्टहाय औवाखौ दानदो दाननानै दडाइरेक्ट खाथि जिरनानै हेबनाय जाखायो नालाय
औ
ओ बिनि अनगायैबो जोङो थेंसालियैहायबो दारिमिन फोरनि गेजेरजों बे गोथां मुवाफोरखौनो दारिमिनाव होनानै माने जोंनि थाखाय बाहायजाथाव खालामनानै लायो आरो मानसिया ना?
उ उ
उ जेरैहाय औवा फोरनिफ्राय बिजाबफोर दिरुनाय जायो लेखा बिजाब
औ
खुसेरफोरनिफ्राय बेबायदि बिदिनो ओ
दे बेसर बेस खौबो जों बेहरनि फ्रायबो जों मिलाव सौनानै थाव दिहुननानै ओंख्रि संनाय फ्राव बाहायोना बेसर आबादनिफ्राय ओम थाव गोथां देरुनानै।
जोङो ओ साफात दिरुननो हायो
औ औ हायो।
उम बेनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोरखौनो जोङो मिथिंगानिफ्राय थोंजोङैबो मोनो माखासेखौ आरो खेंसालियैबो मोनो आरो ना
औ खेंसालियैबो मोनो थोंजोङैबो मोनो। आरो मिथिंगायाव ए दाउसिन दाउला आरो दैमा दैसाफ्राव जों ना ग नानै हाथाय बा बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायोना सोरखौबो ना बायदिसिनाखौबो जों मिथिंगायावनो मोननो हायो दैमा दैसायाव
ओम ओम गावनि थाखाय माने आथिङाव गसंथानो हानाय जिउ खुं राहाखौ मोननो हायो आरो मिथिंगानिफ्रायनो उम
आरो गुबुनफा फिसायजों मिथिंगाखौ गोग्गो बा समायना खालामनो थाखाय जों मि मिथिंगाखौ मिथिंगानि गेजेराव जों दं फां लाइफां बायदिसिना गायनांगौ आरोना आरो दंफां लाइफ आं खौ जोङो दानफायनो नाङा जों सुबुं माहारिया दंफां लाइफा खौ दानफायनायनि जाउनाव जोंनि बारा बा माबाया गुबुंगले जालाङो आरोना। आं लानाय हगारनायाव जोहा उ मोनामनाय मोननानै जायो। बेमार आजार जालांनो हागौ। बिनिखायनो जोङो मिथिंगाखौ संरैखाथि खालामनांगौ आरो। दंफां लाइफ फां गायनानै।
औ औ औ। दा बेबायदिनो बारहावाया जेन औ। मिथि थिंगाया गोबां गाव हारसि निबो ओं गुबुंले जायो आरो मानसियाब बो खालामो।
उम
दा बेबायदियावहाय माने बिफां लाइफांफोरा बै गुबुंले जानाय बारहावाखौ सोदाङो आरो।
बेखायनो जोङो ओ बिफां लाइफांफोर गायनांगौ बेबायदिनो दाखोर दाला गारनाय जेनेबा मिथिंगायाव हारसिं जानाय बेबायदिनो जिब जुनारफ्रा हारसिं थैयो दाखोर दालाफ्राबो हारसिं जायो मानसि बानायाबाबो ना?
उमउम।
बेफोर माखासे गुबुंले जानायफोरखौबो बिफां लाइफाङा सोदाङ ङो आरो।
औ। जिब जुनार गोथै थैनायखौबो जोङो फबनांगौ।
ओं।
फबनांगौ औ।
फ्राय रैखाथिमोनो उम। आरोबां बिबनि गारि मथर हारनायनिफ्रायबो जोंहा
ओ मिथिंगाया गुबुंले जायो औ।
बा
ओंखायनो जोङो हायोब्ला
औ औ खमायनांगौ।
बायनाय बिफोरखौ जेराव मेराव नागा फाङा थांलाबायनायाव माने गारि मथरखौ सालायनाङा आरो माने सालाय जा
बाहायनाङा आथिंजों थांनांगौ आरो ना? बेनो आरोना होमबा?
औ बेखिनियानो ना दिनैनि
दे औ औ दे सावरायनाया औ दे
डाक्टर लानोसैना?